जों दा। हेलौ।
अ खोनादोंना।
औ खोनादों। नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना?
ओ नोंथां खोनादों।
औ दा बि बिदिब्ला नोंथां जोङो ओ सम हगोरालासिनो जोङो ओ दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे रायलायनो नामा।
औ नोंथां रायलायजागोन।
औ। दा नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोरा मानि थाखाय मुंदांखा आरो जों दैज्लां बोथोराव मा मा खालामनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन ना नों
हेलौ अ। जोङो दैज्लां बोथोरखौ मानि थाखाय मुंदांखा होनना मिथियोब्ला जोङो बांसिनानो सुबुंफोरा ओ माइ गायनाय फुनायनि थाखायनो जों मिथिनाय जायो दैज्लां बोथोरखौ आरो गोबाङानो गायखायोबो नालाय। ओ बिदिनो। औ माइखौ माबोरैहाय गायनाय जायो होननो थाङोब्ला जोङो खोथा फासआवनो जों खोथा। होग्रोनांगोन। ओ बिनि थाखाय जोङो माइ बिदिनो नांगोन। बा बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबो खायफा दोनि दोनिफोरा। बिदिनो लाबोनानै। बेखौ ओ जाम्फै एबा फुख्रिफोराव बिदिनो दंग'फोराव। सोमनानै दोननांगौ ब फाथोनि बस्थायाव सोनानै। ओ बिनि उनाव। बेखौ हरथामबा हरब्रैसो सोमना दोननानै ओ बे जेब्ला रुइगोन अब्ला जोङो बेखौ बोखांना लाबोनानै बिदिनो गुदुं हाफोराव दोननांगौ। आ बिदिनो बेयाव लखबना दोननाय दोननायाव बिदिनो थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइ बेफोरखौ खोबनानै दोनो गाजा बेरजासिम औ बिनि उनाव जोङो दुब्लियाव ओ जेब्ला बे गाजा बेरगोन अब्ला जोङो दुब्लियाव बेखौ लाना थाङो लाना थांनानै ओ दुब्लिखौ हालेवनानै जेब्ला बेयो मोनगोन दुब्लियाव अब्ला जोङो खैथाखौ सारै सारै फोना फोनाय जायो आरो आरो औ खैथा ओ खैथा रज'ब्लाथाय मोसौ बोरमाफोराबो जायो नालाय बि दिनो बेराफोरबो दुमनानै दोनो आरो औ बिदिनो दाथ' गामिसिंनो बेबो ओंखारबायना बिनि थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
औ
औ बिनि उनाव बियो माज मोनसेबा मास मोननै थानानै रज'यो बा फुनो हानाय जायो नालाय अब्ला जों बेखौ फुनानै आ गायनाय जायो आरो
औ
औ नोंथाङाबो एसे माइ गायनाय माबोरैहाय माइ गायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हा हागोन नोंथां आ जोङो माइ गायनाय आ माइखौ जोङोहाय ओ हालेवखांनानैसो गायो नङा होमबा आरो खोथिया फुखांनानैसो जों गिबियावनो जोङो ओ खोथियाखौ फुग्रोयो आरो
औ
बिन बिनि उनाव जोङो टेक्टरजों हयथ'बा हाजों जोङो हालेवो हालेवनानै जोङो हाखौहाय मोज जांहैहाय फोमोनना लायो आरो फोमोननानै बेखौ माने गायजाथावना बानायना लायो आरो औ बेनि उनाव जोंङो बे खोथिया फुखांनाय आ बे खोथिया फुखांनाय माइखौहाय जोङो रानजोबनानै होयो बेनि उनाव बे खौ ओ माइ गायग्राफोराहाय बेखौ ओ बख' बख' लानानै माने थुयै थुयै होजोबो आरो
औ औ नंगौ
औ दा ओ नोंथा औ नोंथां बुंलाय
ओ नोंसोरनिथिं बिदिनो खैथाफोरखौ ओ जेन'बा खैथाखौथ' जोङो न'आव हारसिं फुनो हाया नालाय बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो मानसिफोर लानानै ओ माबोरैहाय माबायदि बेसेनाव फुयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंनिथिंहाय ओ ओ बेफोरबायसा गोबां माने खोथिया फुग्रा अंखारबाय सेंग्राफोरा माने गासिहाबो न'खरफोराव मानसि गैया नालाय बेनो खायनो फैसानि होनानै फु होयो आरो मानसिफोरखौ औ मोनसे आ आखायाव ओ ओ दस थाखा बेफोरबायसा औ औ औ औ बेफोरबायसा होयो आरो आरो जों खोथियाखौहाय दाना बांसिनानो थखन लानानै सोरबा औवा लानानै माने फुनाय जायो आरो मानोना दाना खोथिया फोर गाहाय गाहाय जाजोबाय आरो गोबांङानो माने खस्थ' मोनो आरो आथिंजों बुनो आरो आ आथिंफ्राबो एसे सायो आरो दाना ओ खोथियाफ्राबो आरो गोदोनि रखम नंला बेनिखायनो जोङो बांसिनानो थखन हयथबा औवा बेफोरबायसा लानानै जोङो फुनाय जायो आरो
औ नंगौ ओ नोंथां मोननि बांसिन हालोवोना मोसौफोर
जोंनिथिंहाय बांसिनानो ओ टेक्टरजों हालेवो मानोना जोंना दा मोसौफोरा ओ नुनाय जाला आ जोंनिथिंहाय ओरैनो सानैसोआ ओ खोथिया खिनिखौ फोनो आन्था मोसौजों हालेवनाय जायोमोन आरो । दा बिसोरहाबो माने मोसौआ बोरायबाय नालाय दा मोसौफोराबो गैला जोबनो हमबाय जोंनिथिंहाय बेनिखायनो जोंना बांसिन नो दा टेक्टरा हालेवो आरो ।
गोदो गोदोहाय बिदिनो न'
औ
नोंथां मा बुंदों?
बिदिनो गोदो गोदायहाय बिदिनो न'खर न'खर मोसौ थायोमोन नङा होनबा नोंथां । बेनिखायनो गोदोहा औ बेनिखायनो गोदोहाय ओ मोसौजों बांसिन हालेवोमोन आरो मोसौजों हालेवनायाबो आरो साबसिन जायोमोन नालाय बेनिखायनो माइफोराबो गोबां जा जानायखौ जों गोदो गोदायहाय नुनो मोननाय जायोमोन आरो । दा आथिखालाव औ आथिखालाव दा टेक्टरजों हालेवनाय एसेबां मोसौनि सेबां मोजां जाया नालाय जेन'बा ओ मैबो होयोमोन नालाय मोसौदो हालेवनाया बि दिनो आराम जायोमोन आरो हाब्रुफोरा गायनो थाखाय दा आरो टेक टरजों हालेवनाय नुयो ओ खावसे नाङो खावसे नाङा बिदिनो हाफोरा गोथाङैनो जोङो हाग्रा थानायनो जों माइखो गायनाय जायो नालाय आथिखालाव गसायाबो बारायला बिदिनो फिथाइखोबो जोङो बारा ओरै मोननाय जाला आरो ।
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा बिदिनो ओ बे माइ फिथाइफोरनि जेनेबा नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
ओ आंनि नोजोराव आं जिखिनिखौ मिथिगौ बेखिनिखौल' खोन्थानोसै नोंथां मानोना गोबां दं नालाय औ आं दा ओ रन्जित होननाय मिथिगौ आरो दा माइब्रा होननाय मिथिगौ जुंगु मुंगु होननाय मि थिगौ ओमफ्राय माइस्रा होननाय मिथिगौ आरो ओ आरो दंबावो गोबां गोबांनि मुङानो आंनाव फैयाखै नोंथाङा मिथिगौबा एसे खोन्थानो हागौमोन नामा?
ओरै मिथिया नोंथांआ रन्जित, मासुरि, माइब्रा
औ
गोबां दं बिदिनो आंबो बारा मिथि
औ औ दा ओ नोंथांमोननिथिंहाय माइखौ माबायदि गायो आरो माबायदि ओ बेसेनाव गायो बेफोरनि सोमोन्दैसो खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोङो माइखौ माबोरैहाय गायो होमबा थाय जोङो जेन'बा माइनि नाम हिसाबै ओ जेन'बा रनजितखौ माबोरैहाय गायो गेसें गायोना गुबुं गायो बेफोरबायदि गावनि जेरै गायो एरै गायो आरो गेसें गुबुं हिसाब खालामनानै आरो जोंनि बिदिनो न'आवथ' न'आवथ' हारसिं माइ गायजोबनो हाया नालाय बिदिनो ओ हाजिरा लिंना लाबो लेंनाय जायो आरो आरो हाजिरानि बेसेना जोंनि ओनसो औ दा थिनस' थाम थामजौ रां आरो
औ औ
अ बिदिनो जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलावथ' बिदिनो सेंग्राफोरा खोथिया फुयो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथांमोननि थिंहाय खोथियाखौ सेंग्राफोरा फुवा नामा हो बा
सेंग्राफोरखौ जोङो फुनायखौ नुनो मोना आरो जिखुनु हौवा मानसिफोरानो जोंनि ओनसोलाव खैथा फुनायखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो गासैखौबो फुनायानो जा गायनायानो जा जोंनि ओनसोलाव हिनजावफोरानो गायोबो फुयोबो आरो नोंथां
अ बिदिब्ला ओह बे सेंग्रा हयथ'बा हुवा फोरा मा मावो दे दैज्लां बोथ बोथोराव
औ औ
खोन्थानो हागोनना ओह नोंथां?
खोनायाखै नोंथां?
अ माने बे ओ सेंग्रा हयथ'बा हुवाफोरा
औ
ओ दैज्लां बोथोराव मा मावो माने बेफोर खोथिया फुवाब्ला
जोंनाव बिदिनो सेंग्रा एबा बोराइफोरा बिदिनो आलि दानो आलि खोयो एबा हेन्दड ट्रेक्टर होनो जायखौ ट्रेक्टर फिसा बेफोरखौ हालेवो आरो जायफोरा ट्रेक्टर गिदिरखौ लाबा बिसोरो
औ
जाननाय आलि खोनाय आरो खैथा राननायाव हेफाजाब होयो आरो हौवा मानसिफोरा आरो हौवा मानसिफोर गैयाबाथ' जोङो माइ खौबो गायनो हाया नङा होनबा नोंथां आलि दाननायावथ' हिनजावफोरा बिदि आलि दाननाया खस्थ'सिन जायो नालाय बि हाया आरो हिनजावफोरा दाननो आरो जोंङो माइ गा माइ गायनो थाखाय आलिखौ जोंङो दानखाथारनांगोन आरो।
औ
नोथाङा होनबा ओ नोंथाङा मा होनदोंमोन नोंथां
औ दे नोंथाङा बुंग्रोदो
औ दा ओ नोंथाङा बा
औ
गोबां खस्थ‌ मावना नोंथाङाबो होनबा न
औ नोंथाङा जोंथ दा हिनजाव मानसि नालाय बिदिनो ओ खस्थखौ थ मावखानांसिगोन गाव जेनबा गावनि था खायबो जेनेबा हाइजिरा मावनो थांबाबोथ मावखानांगोन नालाय बिदिनो न फोरावबोथ गायखानांगोन ना औ
औ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव हौवा फोरा खोथिया फुनायनि अनगायै मा मा खामानि मावो दैज्लां बोथोराव
ओ जोंनिथिंहाय ओ जोंनिथिहाय हौवाफोरा खोथिया फुयो ओ बे हालेवो आलि दानो आरो खोथियाबो रो गाना होयो। आरो लोगो से माइ गायनायावबो हेफाजाब होयो। सोरबा सोरबि जायफोरहा माने मानसि बारा गैया बेफोरसो-बेफोर-बेफोर ओ बिसोरनो माने हेफाजाब हैफायो आरो।
औ औ ओ बिदिनो आरो माइ जेब्ला फिथाइ थायगोन अब्ला मोनगोन नोंथांमोननि ओनसोलाव हौवाफोरा हाय ना बां सिन हिनजावफोरा हायो।
जोंनिथिंहाय गासै बिबो माने ओ समान माने सोरहाबा बा हिनजावफोराबो हानो गोसोबा हानो हागोन हौवा फ्रा बांसिनानो जोंना हौवाफोरा हायो। नाथाय सोर हाबा ओ जेनेबा हिनजावफोरा फैसा आरजिनायनि हयथ'बा फैसानि गोनांथि जायोना बिसोरबो बेनिखायनो गासिखौबो माने हानो होयो आरो नाथाय रोगानायाव हौवा फोरानो रोगायो आरो
औ खोनादों नोंथां खोनाखै नामा नोंथाङा?
खोनादों खोनादों दे ओ बि ब्ला जोंना समबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां
उनाव लोगो मोनगोन होननानै आस साथाबाय
दे बिदिब्ला